हेल'
औ खोनादों
औ नोंथाङा फ्रियैनो दङ ना?
औ फ्रियैनो दङ'।
औ औ बिदिब्ला ओ नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव माने सावरायनो सा सानदोंमोन आरो।
औ
औ दा बे आयदायानो जाहैबाय माने डेलि लाइफ माने जोंनि ओ जिउआवहाय सानफ्रोमबोनि सोलिबाय थानाय माखासे ओ खामानिफोरनि सोमोन्दै बा बेफोरनि सोमोन्दै माने ओ सावरायनो नागिरदोंमोन आरो।
उम
औ दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांनि जिउआव मा सोलिगासिनो?
औ हागोन। उम दायोथ' दायोथ' ओ आङो बि ए डिग्रि फरायगासिनो। ओमफ्राय थार्द सेम मोनबाय सामार भेकेसन दाथ'
औ औ।
जायो।
औ
ओमफफ्राय बिदिनो न'नि खामानिफोरखौ मावबाय ओंखाम ओंख्रि संबाय
औ
आङो सि दानो सोलोङो उइफिंआव बेयाव थाङो सानफ्रामबो
औ
कम्पिउटार क्लास लायो ओमफ्राय बिनिबो फरायनांगौ।
औ।
ओ ओमफ्राय बिदिनो न'नि मानसिफोरजों खामानिफोराव हेफाजाब होयो।
औ औ।
फ्रामबो बेनो
औ
उम ओमफ्राय जेनेबा बेै माबा समाव बे दाथ' सामार भेकेसन क्लास बन्द' जायोना क्लास खुलिनाय समाव क्लासाव थाङो। फैयो फैना नै ओमफ्राय रेस्ट लायो रेस्ट लानानै बिनि उनाव बिदिनो फरायो। न'नि खामानिफोरखौ बारा मावनो मोना आरो। आ सामा र भेकेसन नालाय बेखायनो एसे फ्रि जायो दा।
औ औ।
बेरायनो टाइम मोनो।
औ औ।
नोंथांनिखौबो एसे फोरमायना होदो।
औ दा आंनिखौ आंथ' माने आंना फरायनाया जोबथ'ना दङ' नालाय दा आङो ओ फुङावनो सिखारनानै आङो सयथोआव सिखारो आरो सयथोआव सिखारनानै आङो ओ मोखां सु सुयो ब्रास खालामो बेनि आ उनावहाय साहा लोङो ओ दै लोंग्रोयो गैलासे माब्लाबा लोंनाय जायानो बेनिफाय ओ साहा लोङो साहा लोंनानै ओ एसे न'फोरखौ सिबो। ओ सिलाफोरखौ सिबो बिदिनो ओ माने आंना माखासे बिबारफोर गायनाय दङ' आरो न'आवनो प्लान्सफोर दङ' माने फिसा फिसा लाइफांफोर दङ'। बेफोरखौ एसे ओ साफा खालामो दै होयो। ओ बेजों लोगोसे माने न'नि खामानिफोरखौ मावो आरो जेरै न' सिबनाय जिफोर जाब नाय बिसिनाफोर साफा खालामनाय न'फोर साफा खालामनाय बेफोरखौ खालामो बे बेफोरखौ खालामखांनायनि उनाव आङो माने ओंखाम ओंखाम सङो ओंखाम ओंख्रिखौ एसे माने जोंहानि बिमाजों एसे हेफाजाब होफायो। दाथ' दैलां बोथोर नालाय माइबो गायनो मान थाङो नालाय बा दुब्लियावबो थांनाय जायो नालाय एसे न'नि खामानिखौ मावनांगौ जायो आरो बिदिनो सोलिगासिनो दङ। दा कलेजावथ' थांनाय जाया मानोना दायो माने आंना जोबथ'ना दङ नालाय फरायनाय'नो थानानै बे खाम मावनाय जायो आरो बेला माने टुइसनफोर थायो गथ'फोरनि बेफोरखौहाय औ मावनाय जायो आरो दा नोंथाङा माने माबा जि दायो होनदोंना?
औ जि दायो वेफिंनि सोलोंदों माने आं दासो सिटुदेन्ट।
औ सिटुदेन्टसो माने न'आवनो सोलोङो नामा
न' नोङा माने सेन्टार दङ जों गामियावनो
औ औ
सोलोंहैयो जोंनो थांनानै
औ दा नोंथाङा बेफोरनि गेजेरजों मा मा सोलोंनो हादों एसे फोरमायनो हागोन ना
बे माबा माबि बे आगरफ्रा बेखौ जोंथ' दा बारा मोनाखै इसिबां मानि माने नटस होयो आरो जोंनो नटस होयो ओमफ्राय बे आगरदि एरोोना बेफोरखौ ग्राब ग्राब पेपाराव आखि होयो जोंखौ।
औ औ
बेफोरनो ओमफ्राय दानायखौबो सोलोंदों आरो इसे एसे
औ औ
बै आगर एरनाय आरिफोरखौ जों मोनाखै आरो दा।
औ
नटसखौ मोनबाय खिन्थु जोङो बेफोरखौ दा एरनो मोनथ'वाखै आरो।
औ औ बेसे गोबाव जाखो नोंथाङा खालामनो औ बोसो बो
मानफोरल'सो जादों खोमा दासो
उम माने बोसोरसे सोलोंनांगौ आरो।
औ बोसोरसे बेयाव सोलोंनानै ओमफ्राय उनावहाय जेनेबा इगजाम होनानै बिनिफ्राय ओमफ्राय माबा मोनबाथाय सार्टिफिकेट बायदि मोनबाथाय बै गोजानाव थांनानै कर्सखौ लाहैबावनो हायो आरो बुरजा।
उम नोंथाङा माने बोसोरसे जोबनायनि उनाव ब कर्सखौ माने जखि गोजानाव लाहैनांगौना बेखौ लागोन होननानै सा सानदोंना।
टाइमा जाहैबा लानोसै ओमफ्राय जाहैयाबा लाला। बेलेग लामाफोर लानाय जायोबा थांला बेयाव।
औ औ माने बेखौ सोलोंनाल' दोननाय बिदि बायदिल' जासि गोन नामा जेबो औ औ माने ओ उनावहाय उनावहाय माने बेनिफ्राय जेबो रांफोर आरजिनो हानाय नङा नामा?
हायो माने गावबा गाव न'आवनो बेखौ दा रोंखानानै थाबाथाय बे न'आवनो गावबा गाव बानायनो हायोना बिदिनो हागोन आरो आरजिनो।
औ नंगौ बिदिब्लाथ' मोजाङानो नङाबाथ' ओरैनो माने खालामना दोननानै जेबो मुलाम्फा गैयाबाथाय माने ओ लस जायोना औ
कम्पिउटार क्लासबो लायो।
औ औ औ
बेबो अवान इयारनिमोन ओमफ्राय दा जोबनानै दं बियो। क्लासाथ' फुरा जोबजोबबाय ओमफ्राय इगजामखौ आङो द्रप खालामनानै दङ आरो।
औ बिदिब्ला औ बिदिब्ला नोंथाङा बिनि मा होनो सार्टिफिकेटखौहाय मोनाखै ना?
ओहो मोनाखै सार्टिफिकेट इगजाम होबासो सार्टिफिकेटखौ मोनो।
औ औ
औ आं दा इगजामखौनो होआखैना बेनि थाखायनो सार्टिफिकेट मोनथ'नाय जायाखै आरो।
औ औ
उम
खोनादों
औ खोनादों। दा फोरमायबावनो हागोन नोंथाङा। औ फोरमायबावनो हागोन। खोनादों ना?
हेलौ औ खोनादों
औ बिनि अनगायैबो आरो नोंथाङा माबाफोर मावो ना?
मावनाया उम आदबो लादोंमोन आं सिगाङाव ओमफ्राय बेफोरखौ ओरैनो फिसा फिसा ओरैनो आखिला बायो।
औ औ औ औ नोंगौ दा आंनाबो दैलि लाइफ होनोबाथ' बेफोरनो सोलिगासिनो बेनो बे माने सोलिगासिनो आरो औ बेफोरखौ औ बेनो आरो औ। बेफोरखौनो मावबाय थायो दा माने आङो बिबार गायनानै मोजां मोनो आरो। दा न'आव माने बिबारफोर गायो औ। बेफोरखौनो मावबाय थायो आरो। दा ओंखाम ओंख्रिबो संनांगौ जायो मानोना दाथ' माने दैलां बोथोर ना। जोंना माने माइबो गायोना बेनि बेनि थाखाय न'आवनो थानानै माने माइखौ गायहैयाबाबो माने न'आवनो न'नि खामानिफोरखौ मावनांगौ जायो आरो। ओंखाम ओंख्रि संनाय आरो माब्लाबाफोर माने माइ गायनो माने मानसिफोर फैबाथाय न'आवहाय बेफोरखौबो माने। जानाय लोंनायनि बेफोरखौनो मावनांगौ। जायो आरो दा नोंथांमोननि औ नोंथांनि न'आवहाय माइ गायोना?
जोंनिया न'आवथ' हा गैया बिदि माइ गायनो। आङो थांदों गायनो मादैमोन जोंनिनो न'नि मानसिफोरनाव गायदों आरो।
औ औ औ औ। दा नोंथांनि न'आवहाय मोसौ बोरमाफोर फिसियो ना?
औ दङ मोसौथ' गैया जोंनियाव बोरमा दङ
औ औ अमा अमा गैया नामा।
अमा दङ उम अमाया माथाम
आरो।
अमा माथाम बोरमा माब्रै ओमफ्राय दाउआ दङ बिदिनो एसे
औ औ औ जोंनावबो दङ दाउ अमा बोरमा। ओ मोसौ दङ आरो। दा बिदिनो सम सम दाउफोरनोबो। आदार होनांगौ जायो माब्लाबा औ अमानोबो आदार होनांगौ जायो आरो बिदिनो जोंना माने। फुख्रि दङ फुख्रियावहाय नानोबो सम समहाय आदार होनांगौ जायो। बेफोरनो सोलिगासिनो दा जोंना ओ दैडलि लाइफ होनबाथ माने खायसेया फुङावनो सिखारनानै य'गा खालामो ना। बा बिदिनो एक्सारसाइसफोर खालामो नोंथाङा खालामो ना
आङो दा खालामाखैनो सिगाङो बैयाव आं इडुकेसन मेजर लादोंना ओमफफ्राय यगा मोनोमोन ओमफ्राय बेयाव जोङो दाख्लै खनसे माबायाव कलेजाव खालामनो होदोंमोन हेला खालिनि। उननिफ्राय आं नआव दसे दसे खालामबाय थादोंमोन ओमफ्राय दा मानि खालामथाराखै आंनो गोबाव जाबाय।
औ औ औ नंगौ दा। आंबो खालामनाय जाया नाथाय माने आं सानो आरो जोङो खालाम। नांगौ मानोना जोंङो फ्रेस मोनो ना इस्रासायसफोर थामोना। खालामबा गोसोखौबो माने मोजां मोनो जोङो थ बेखायनो आं। औ आं सानो आरो खालामनांगौ होननानै नोंथाङा जुदि खालामोमोनबा खालाम माने खालामबा मोजां आरो आंबो माने खालामा खालामनाया नाथायबा खालामनो माने नाजागोन आरो। मानोना जोङो फुङावनो खालामबा माने जोंना। दिना मोजाङै थाङोना माबा मोनसे फ्रेश फिल खालामो ना जोङो।
औ फ्रेस फिल जायो।
औ औ बेफोरखौ माने खालामबाय थानानै औ।
औ जोंनिया बेराय बेरायनाया मोजां माने। बेरायनायाबो फुङाव सिखारनानै थाब जोंनिया। उम थाङो बाबाया ओमफ्राय जोंबो सम सम थांफायो। एखमबा एखमबा फुङावनो माबानानै सिखारनानै बेरायनो थाङो एक्सारसाइस इस जाहैबाय बेनो बाबानिया ओमफ्राय जोंबो सम सम थांफायो आरो सिखारनानै
औ औ औ औ आंनाथ बिदि थांनाय जायानो बांद्राय फुङाव। नाथाय बेलासियाव इसे बेरायहैयो आरो माथिं नाथाय आं माने औ औ औ
जोंनिया फुङाव हिनजावफोर हिनजावफोरा सिखारनानै सिला आरो सिबनायावनो एसे माबा जाखा
औ औ खामानिफोर थायोना न'नि औ औ नंगौ माने जोङो नआवनो माने जोंना सिला सिबनाय बा न सिबनाय बा बिदिनो फुंफोराव माब्लाबाफोर माने बागान बिबार बागानफ्राव हाग्राफोर साफा खालामनाय बेफोरजोंनो जोंना एसेबाबो माने ए साइस बायदिनो जाहैयो आरो औ औ औ। औ नंगौ बिदिब्ला नोंथांजों लाय रायनानै मोजां मोनबाय आरो जोंना माने समाबबो जाबाय नालाय बे सावरायनायखौ बेयावनो दोन थनोसै नामा?
औ दे आंबो मोजां मोनदों नोंजों रायलायनानै। ए ओं